हेलौ नों
औ हेलौ औ औ खोनादों
उम दायो आङो नोंथांजों मोनसे माबा टपिकनि थाखाय सावरायनो सानदोंमोन
अ अ सावरायजागोन दे
ओ खोनादोंना नोंथाङा? अ दानि बादि ओ आङो दाउ अमा फिसिनायनि बागै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना?
औ औ सावरायजागोन-सावरायजागोन
ए दे सावरायनाय बिदिबा ओमबा ना उम अ जोंहाय दा माने अमा अमा फिनायनि बागै लानि
औ
ओ अमा जोङोहाय माने अमा जेथिया लागोन ओमबा जोङो मोनसे ओ प्लेन खालामनानै लायो ओमबा ना ना माने नखरनि नखर सलायनायनि बागै मारै इनकाम खालामनांगौ मा ओरैहाय जों फैसा थाखा दिरहुननांगौ नखरखौ बोरै सलायनांगौ बिनि थाखाय जोङो मोनसे टारगेट खालामना- सो लानाय जायोना अमाखौ
औ नंगौ
दा औ जों माने बर' मानसिफ्राथ' जोंनि बर'आथ' बुहुद अमा दाउ फिसिनायनि बुहुद माबा आखा-फाखा होनजायो ना बर'फोरखौ? माने अमा फिसिनाय दाउ फिसिनायाव बुहुद जोंनि बर'फ्रा माने मुंदांखा आरोना बेखायनो दा आं अमानि टपिकखौ लानि न' अमाखौ जोङो फिनो टारगेट लायो न'खर खुंनायनि थाखाय। न'खर सलायनायनि थाखाय थाखा फैसा इन ओ रां आरजिनायनि थाखाय जोङो अमा लानाय जायो। अमाखौ जोङो मोननै रो- लायो मासे मोनसेया बुन्दि हिसाबै लायो मोनसेया बुन्दा लायो। जोङो माने आरो खायसेया बुन्दा अमाखौ माने ओ जोलै फेहेरनो थाखाय लाय- आरो खायसेया माने बुन्दा अमाखौ माने खासि खालामनानै माने बिजनेस खालामनो थाखाय माने लायो आरो। दा जोङो बुन्दा अमाखौ माबा जोलैनि थाखाय नङाफोरा लायाबा जोलै खालामनो लायाबा जोङो खासि खालामनाय जायो। अमाखौ जोङो ब-बजाराव अमा दुइ मा तिन मा जानाय अमाखौसो जों लाबोनाय जायो जेनेबा बाजारफ्राव बायनानै खायसेयाथ' न'आवनो जोङो दुइ मा थिन मा जाबा अमाखौ जों लाबोनो हायो न'आव फिनो हायो खारन आदार जानो हानाय जानांगोन ना अमाया आदार जानाय जायाब्ला अमा फिनाया गोब्राब जायो फोथांनो थाखाय अमा ओंखायनो जोङो थिनिमा जाबा अमाया मोजां आदार जासारनो हायो थिनिमा जाबा जोङो बायनानै लाबोनानै न'आव जोङो माने जोलै हिसाबै लाखियाबा जोङो खासि खालामनानै माने सयमा सारमाजों जों अमाखौ फाननो हायो आरो। फेदेरनानै अमा बुन्दाखौ जों बिदि फाननो हायो फेदेरनानै। सयमा सारमा जोंनो अमा बुन्दाखौ जों फाननो हायो जोङो बेयाव आरो गोबां थाखा आरजिनो हायो आरो जों अमाखौ मोजां आदार होनानै फिसियोबा जों मोजां इनकाम मोनो। अमाखौ जोङो सान बेयाव बोथिब्रै आदारखौ होथारनांगौ जायो। माने फुङाव बोथि जायो सानजौफुआव एसे बोथि होनांगौ जायो आरो बिदिनो माबायाव बेलासि बिनि थिनथा सारथायाव खनसे आरो मोनानि खनसे होनांगौ जायो खनब्रैखौ जों मिनिमाम होथारनांगौ जायो अमानो।
औ नंगौ।
आदारखौ जोङो न'आवनिहाय गुन्दैजों जोङो अमा आदारखौ बाहायनाय जायो। माने बर'फ्राथ' बुहुत माइ आबाद खालामोना माइ आबाद खालामनाय गुन्दैखौ जों दा अमानि थाखाय जों बेखौ जगार खालामनानै दोनो दा जों बे मानि आदारखौ जों गुन्दैखौ न'आवनि गुन्दैखौ जों जों मोजां बाहायनो हायो आरो न'आव गुन्दै गैयाबा जों बायनानैबो लायनो हायो। आरो दायो अमा फिसिनायनि गोबां आदारबो ओंखारबाय थाब देरनाय माने थाब देरनानै थाब इनकाम खालाम हानाय। माने दायो जोङो माबाया बर'फ्राथ' आरो माबाबो सङो जाहैबाय जुमाय सङो ना। जुमाय संनानै जोङो संनानै बे अफ्रिखौ जों गारनाय जाया अमानि थाखाय जोङो आदाराव बाहायनो हायो गुन्दैजों अमाजों जों होनानै मोजां अमाखौ फेदेरनो हायो आरो दायो माने ओ दाथ' बैगियानिक जुग जाबाय नालाय अमाफोर फिसिनायाव मोजाङै थाब देरनायनि गोबां आदार मोजां मोजां आदार ओंखारबाय भिटामिनबो ओंखारबाय अमानो जोङो माने दाना अमानि आदार दाना होननाय बिखौ बेखौबो होदेरनो हायो आरो साफर होननाय दङ बेखौबो होदेरनो हायो अमा फिसिनायाव गुन्दैजों लोगोसे अफ्रिजों लोगोसे जोंखौ होदेरनो हायो आरो। माया देरनो हायो जोङो होमबाना सय मास सारनायावनो मोजाङै खामायनो हायो। खाम खालामनो हायो आरो फानहैनो हायो अमा बुन्दा खानायखौ आरो मोनसेया जाहै जोलैनि थाखाय अमा बुन्दाखौ जों लाबोनाय जायो बे जोलैनि थाखाय लाबोनाय खासि खालामनाय जाया माने एखौ बिदिनो दोननाय जायो बेखौ माने खासि खालामा। बियो ओमफ्राय बांद्राय देर बियो बांद्राय देरनाय जाया खासि खालामा नालाय माने जोलैनि थाखाय जों माने गिदिर जाया बेखौ आरो जोङो फानाबो आरो बेखौ माने बोसोर बोसोर दोनो आरो जोलैनि थाखाय
औ औ।
खाथिया जाहैबाय अमा बुन्दि बायनानै लाबोनानै जोङो अमा बुन्दिखौ खायसेया इदिनो फाननो थाखाय लायो खायसे आरो जोलै होनो थाखाय थायो बेबो मोननै रोखोमनि बिदि ला दोननाय फिसिनायाबो मोनसेखौ जाहैबाय जोङो जोलैनि थाखाय फिसियो आरो मोनसेखौ जाबाय जों जोलै खालामनो खुसिया फाननो थाखाय बिजनेस खालामनो थाखाय सात माहा आत माहा बेफोरजों फाननो थाखाय खाय जोङो फिसिनाय जायो दा जोङो जोलै लानो जोलै लानोबा अमा बुदिखौ जोङो माने सयमासो मोजां फिसिनानै मोजाङै देरबा जों सय मासोनिफ्रायनो माने अमा बुन्दा होनो हायो आरो जोलैनि थाखाय ओमफ्राय दा बे जोलै जों न'आवनो फेहेरनो हायो अमा फिसा मोननो हायो आरो जोलै खौ जों न'आवनो मोननो हायो बेखौ जोङो अमा बुन्दाखौ जोङो जोलै होखांनानै जोङो सय ओ ओ सारि मा सारि मासोनिफ्राय जोङो माबानो हायो आरो अमा फिसा मोनो अमा फिसाबो जों सारि मा सारि सारि माजोंनो जों माने अमा फिसा मोननो हायो आरो अमाया बारा गोबाव लाया फिसा जानायाव माने सारि पास लायो बेनिफ्रायनो जों अमा फिसाखौ मोननो हायो।
औ।
जों अमा मोनोबा आरो न'आवनो जोङो मा इनकाम खालामनो हाबाय अमा फिसाखौ जों फाननो हायो न'आव ब लानो हायो ओमफ्राय जों आरो बे अमा फिसाखौ मास मोननैया बिमानि गाइखेर जागोन आरो मास मोननैनि बारनानै बियो बिमाजों आदारखौ जानो सोलोंफायो आरो अमा
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो ।
आदार जानो सोलोंफायो आदार जानो सोलोंफानानै जोङो तिनिमा फुरा जाबा जों आरो अमा फिसाखौ जों फाननो हायो फाननानै जों बिजनेस खालामनो हायो फाननानै फैसा आरजिनो हायो न'खर खुंनायाव जोङो बुहुदहाय मोनो आरो अमा फिसिनानैबो जोङो
औ औ औ
ज न'खर औ फिसा फिसौ फोरोंनायाव फरायनायाव जोङो फैसा थाखा जोङो बेजोंनो माने मेनेज खालामनो हायो बेजोंनो माने सोलिनो हायो आरो न'खर खुंनायाव बुहुत आज माने इजि जायो आरो गोरलै जायो न गर खुंनायाव जों अमा न'खर खुंनो हायो। दा नोंथां औ नोंथांमोननिथिं दा माबायदि मा मा ओरैहाय फिसिनाय जायो बेखौ नोङो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ जोंनिथिंथ' बेफोरबायदिनो दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरबायदिखौ फिसिनाय जायो नोंथाङाथ' अमाखौ दायो बुंलांखाबाय ।
औ औ औ।
थ' आं माने नोंथां बुंनाय बायदिनो आरो जोंनिथिंबो एखे फिसिनाया अमा फिसिनाया, माने जोङो मइेनलियै बेफोर जुनारफोरखौ फिसिनायनि कारनानो जाहैयो माने नांब्रबगौ समाव फैसा नांब्रबगौ समाव जेनेबा बेफोरखौ फाननानै मोननायनि थाखाय बा जेनेबा खैफोद समाव फानना मोनो होननानै जोङो बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरो ना, माने उनफोराव औ। ओमफ्राय आङो जेनेबा गासिखौबो बुंस्रानोसै माने। नोंथाङाथ' अमाखौ बुंखाबाय। होमबा जोङो दाउ दाउ फिसिनायखौ आं बुंसै।
औ दा फसिनायनि बागै
दाउ फिसिनायाव जोङो माने गोबां माबा मुलाम्फा दङ आरोना। माने जोङो बेखौ जेनेबा फिसियोबा दाउखौ फिसियोबा जोंहा माने न'आवबो मोनजायो, ओमफ्राय बेनि अनगा जोङो फाननानैबो मोनहरनो हायो आरो फाननानै गोबाङै रां खामायनो हायो माने जोंहा म दाउला ओमफ्राय दाउजो, मानैे फिसिनाय जायो‌ जेनेबा दाउ दाउसो गैयाबाबो गुबुननि दाउलाफोर थाबाबो जायो आरो ना जियानोजा ओमफ्राय जोङो बेयाव माने फिसिनायनि उनाव जेनेबा फिसा गफाय होनानै बिदै दै होनानै जेनेबा जों बिदैबो मोनजाबावोसो। बिदैबो मोनजायो ओमफ्राय फाननोबो हायो बिदैखौबो। माने बिदि आरोना ओमफ्राय जोङो जेब्ला बिदिनो फिसा गफाय होैयो गफाय होय गफाययै बुरजा खामबाय हबाना जोङो फाननानै गोबां रां मोननो हायो आरो बे दाउनिफ्राय जोङो ओमफ्राय जोङो जेब्ला जेनेबा माबाफोर फोरबो बा फज'फोर जानायावबो जोङो बेनिफ्राय दाउफोरखौ सिथारनानै जाहोनो हायो। आलासिफोरनो फैबा जों जाहोनो हायो। ओमफ्राय दाउलाफोरखौबो सिथारना जाहोनो हायो, माने दाउला खौ जोलैनो दिन जोङो बेखौ खासि खालामला आरो नोंथां। बुंनो बायदिनो ओमफ्राय औ ओमफ्राय खासि खालामोबा माने बेखौ फानहरोबा न'आवनो आलासिफोरनो जाहोनो थाखाय दोननाय जायो आरोना बे दाउलाखौ औ। ओमफ्राय जाहा द लकेल दाउवथ' जाबाय ओमफ्राय बिदिनो बयलार फार्मफोर खौबो खालामनायखौ नुनो मोनो। जेराव जोङो औ जेराव जोङो माने गोबां रोखोमनि मा होनगोन बायग्राफोरखौ मोननो हायो, जेराव जोङो बिसोरनो फानहर फानहर माने गोबां रां खामायनो हायो आरो, जेनेबा बे बे ब्रयलारफोरखौ दोननो थाखाय जोंनो जागा नाङो। जेराव जोङो न' बायदि मोनसे बानायना होनानै ब्रयलारफोरखौ बेयावनो जमा दोननायखौ नुनो मोनो जेराव जेनेबा लाइट होयै होयै बाल्ब लाइट बाल्बखौ जोङो होनानै माने गुदुं खालामनानै बिदैखौ बफाय होननाय बिदि नुयो आरो ना।
औ।
ओमफ्राय बेनि अनगा माने बिफोरनोसै आरो ब्रयलारनि बिदैखौबो जोङो माने गोबां फानहरनो हायो जेरै दायोथ' बिदैया दस थाखा गाहाम जाबाय मबेबा मबेबा जायगायाव। दस थाखा बिदि ओमफ्राय औ। ओमफ्राय बिदिनो आरो ना बिदि फानहरनानै जों गोबां रां मोननो हायो। ओमफ्राय आरो बयलारखौबो फानहरनानै गोबां मोननो हायो आरोना ब्रयलाराबोथ' दुइ केजि तिनि केजि बिदि जायोना अब्ला जोङो बेखौ फानहरनानै रां खामायनो हायो आरो ना दाउनिफ्राय दाउआवबो गोबां मुलाम्फा दङ ओमफ्राय बिदिनो बोरमाफोर फिनाय बोरमाफोरावबो जोङो बिदिनो न'आव लानानै जेनेबा जोङो फानथिखौ लाग्रोयो जेराव जोङो बेखौ बीमा खालामनानै जेनेबा फिसा मोनै मोनै जोङो बिनिफ्रायबो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो माने ओमफ्राय बेनोथ' बोरमाफोरनोथ' माने गांसोफोरानो जायो आरो ना हगार हरबानो जायो दुब्लिफोराव बा गांसो बिलाइफोरखौ होबानो जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायबो जों गोबां रां मोननो हायो आरो ओमफ्राय जाहा दंख'व गामि गामि एरिया हिसाबै जोंहा मोसौ फिसिनायबो जायो आरो ना
औ औ औ
जोङो मोसौखौ फियो होनबा बिनिफ्राय जोङो गांसो मोना गाइखेर मोननो हायो ओमफ्राय बिनिफ्राय हासार गोबोरखि मोननाय जायो ओमफ्राय मोसौ हालेव हालुवानिफ्राय हालेवनाय जायो दानिया थ' गोबां खमायबाय आरोोना होमबाबो हालेवबोनायाव बे नुबांला आरो हालुवाफोरजों होमबाबो माने हाबाहै औ ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय माने बिखौ जोङो माने दुब्लि बारियाव दोहै रा